मोनाब गाहा मोनाबिलिनि गाहामा हामग्लायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। नोंथाङा मा खालामदों दालाय? औ नोंथां अ बिदि नोंथाङा ओ रबार बागान बानायो नामा नोंथां? नोंगौ नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा राबार बागानखौ बानायनानै बोरै जिउ खुंगासिनो दङ बेनि बारै सुंद'यै फोरमायनो हागोन ना नोंथां? दे बिदिब्ला नोंथाङा फोरमायलांदो राबार बागान खालामनानै बोरै नोंथाङा जिउ खुंबोगासिनो दं
औ जागोन ओ मा होनो जोंहाथ जेनेबा जोंहा साख्रि बाख्रि गैजायै जाहैबाय जोङो बेयाव माखासे ओ फिफां बागान गायनायजों नङाबा आबाद गायनायनि गेजेरजों जोङो मा होनदों जिउखौ खुंनांगौ जायो। ओ लबार बागान होननानै बुङोब्ला जोङो बुहुत खस्थ दंलै बेयाव माने ओरैनो ओ मा हो नो हाजिराफोर बायदि जे जेनेबा बार घन्टा हाजिरा मावनायफोर बायदि खस्थ मोननाय जायो आरोना बेयाव। आ जेनेबा जोङो फुलि गायजेननायनिफ्राय लानानै एसे जेनेबा गयफोर बायदि आरोना बेबो जेरै जोङो फुलिफोरखौ औ जेनेबा जों फुलिफोरखौ बायनांगोनसो जेनेबा जों नआव बानायनाया जाया आरो ना बियो। ओम मानो होनोबा जोङो फुलिया जानला मोनला जोंनि बेगरजों रजला बायनाया जाया जेरै जेरै जोङो मा होनो खोलोमहोनाय होनो जायनि बुस्थु खौ मा होनो खोलोम होनाय बायदि जोङो लबारखौ बानायनांगौ आरोना। बैबायदि बानाय बानायनायनि उनावसो जोङो गायनो हायो आरो बुंनो हाबावो जे जेनेबा जों गायनायनि बेलायाव जोङो गोजान गोजान गायनांगौ जेनेबा ओ फास फुत फास मिटार नङाबा सय मिटारसो बेफोरबायदिखौ जों गायनो हायो आरोना आरो मा होननानै बुङो ओ जेनेबा जोङो बोसोर बोसोराथ जों गोबाव नेनांगोन जेनेबा स्नि बोसोरसो नेनांगोन जोङो स्नि बोसोर नेबासो जोङो मा होनदों फांसे बिफांङा हाजानाय जायो जेरै जोङो ओ माखासेबावबो मा होनदों हानायनिबो माखासे इसे आदब दं आरोना बावबो सिखाया जेनेबा जों ओरैनो जानला मोनला जोंनि सिखा खंखाइ ओ ओमफाइ बेजों लोगोसे मा होनदों ओरैनो मैगं हालाबायग्रा बेफोरबायदि सिखाजों हानाय जाया आरोना बेयाव ओमफ्रायो जोङो बिफां फांसेखौ बायोब्ला बेयाव माखासे आथा सर होनो थाखाय जों माखासे बेयाव लाइ लथर बायनांगौ जायो जेरै जोङो गुना नांगौ ओमफ्राय खथा नांगौ ओमफ्राय बिनि उनाव फ्लेट होननाय मोनसे बुस्थु दं जाय खौ बायगोरनांगोन जायो ओमफ्राय आरो बेजों लोगोआव दंबायो आरो बे मा होनदों लवारखौनो लगायनो एसिदबो बायनांगौ जायो एसिदआ जाहैबाय माने जानला मोनला एसिदा नङा बेहााय एक्सट्रा एसिद दंखायो आरो ना लवाराव होग्रा एसिड ओमफ्राय ज बेनिफ्राय आं बुंनो हागोन जेनेबा हानायनि बेलायाव हानायनि बेलायाव जायो ओमफ्राय जोङो फासआव जोङो लासै हाबो नांगौ आरो ना गोजौनिफ्राय गाहाय दो मा होनो बेखौ गल हाबो नांगौ आरो ना राउनद हाबो नांगौ ओमफाय बेखौ जोङो जानला मानला हादेरला बायनो नाङा जै हादेरबाथाय बैयो मा होनो फिथ थांनि मोदोमाव नांहै बाथाय गो बिफा गाज्रि जानो हमो आरो ना गिबियावहा एबार जोङो मा होनो बे आटाया गन जायो ओमफ्राय थाब लाथा खायो बेखौ जोङो नुनो मोनो आरो नैथि खेब हायोबा एसे मा होनो गन जायो बेखौ एसे थाब्ला थाखायो खिन्थु एसे एसे एनैनो लासै लासै बुरजा जालांनो हमो आरो जोना लबानि था बनायो गनाया जेनेबा ओ बिदिनो नैथि खेब थामथि खेब हाखांनायनि उनाव जोङो मा होनो आसाखौ आटाखौ फसरग्रोबाय बे आटाखौ फसरग्रोनायनि उनाव जोङ बेखौ खांनायनि बेलाबो दं आरो ना जोङो ओ नै घन्टा टा नङाबा जेनेबा ओ नै नै दसमिक बा बिदिनो मा होनो घन्टासोनि उनाव जोङो बेखौ खांनागौ जायो आरो ना नङाबा ओ थाब खाङाबा बेयो मा होनो लाथा खायो जै लाथाखाबाथाय जोङो बै मा होनो लस जाब जाबायदि लबार खालामनो नागिरदों बेखौ जों माने खालामनो हाया आरो दामबो मोना आरो ना बेयाव बेबायदि जायो जेनेबा ओ आ लबार लबारनि लगायनायाबो मानि बावबो माबा दङ आरो ना बेयाव जानला मोनला लगाय लगाय जाया आरोना बे एसिदबो ओ नायनानै होनांगौ जेनेबा जोङो ओ ओ फास लिटार एबा मा होनदों बा लिटार दैयाव मा होनदों मोननै दुइस ग्राम माबा होनांगौ आरोना इसे होनांगौ लगायनो थाखाय नोङो हानायाव जोङो फुङाव हायोबा थाबसिन ओंखारो आरोना लबारा जेनबा जोङो थिनथाफ्राव हायोबा सारिथाफ्राव हायोबा जों थाब ओंखारो आरो सान्दुं गोसायाव बारा ओंखारनो नागिरा खिन्थु ओ खोनाबाय नोंथां माने मेसें मेसें बोथोराव जाय बिलाइ सिरिबाथाय बेबो हाजाया आरो दैलां बोथोराव दाथ बिलाइ खिलियोना अखाजों बेजों मा होनो बांसिन आफाया ओंखारनो हमो आरो आरो मेसें बोथोराव दैया दैनि थोरफोआ एकदम गाहायाव थाङोना आरो बेयाव मा होनदों आथायाबो बारा गनो नागिरा बेनिखायनो मा होनदों दैजलांआव साबसिन जायो आरोना हायोबा ओ हाखांनायनि उनाव जों लाबोनायनि लाबोनो लाबोखांनायनि उनाव जोङो मा खालामनांगौ मोनसे साहा होग्रा बायदि ट्रे होनो ना बेबायादि दं आरो ना बेयाव जोङो जेनेबा नोङो बेसेबां नोङो मा होनो किलग्राम होनो लिटार होनो जेनेबा से लिटार नै लिटार थाम लिटार नोंनि गोसोनि सायाव नों बिसि रोजा खालामनो हायो नै लिटार होयोबा दैखौ मा होनदों आ से लिटार नङाबा से से दसमिक बा लिटार होनांगौ आरोना थाम लिटार होयोबा दैखौ नै लिटार होनांगौ बेबायदिनो एसिडआबो जेनेबा जोङो मोनसे माने खावसे होनांगौ जायो आरोना थाम लिटाराव नङाबा नै लिटाराव बेबायदि जायो ओमफ्राय बेबायदिनो नानायनि बेलायाव आं बुंनो थांसै नै नानाया जाहैबाय ओ जोङो अखा नायै नानांगौ आरो ना बे अखानायै नानांगौ मेसिन दं थायो बेहा मोनसे आखाइजोंनो नानांगौ बेबो मेसिना मोनसे मा होनदों समान खालामबा ओमफ्राय मोनसे आगर खालामग्रा बेखौ जों अखानायनायै नानो हायो आरो बेनि उनाव जोङो नाखांनानै जों लामनांगौ आरोना बेखौ सम थु सम माने सान्दुंआव फोराननांगौ थिखानांगौ अखा हाबाथाय मा होनो बसन्त बेरो बेबायदिनो जोङो मा होनदों लासैनो बेखौ माबा लांनानै फोराननानै जों फाननो हायो आरोना बेबायदिनो मोजां फोरानोबा जों हाथायाव मोजां दाम मोनो ओमफ्राय नोंथांनियाव आं मोनसे बाथ्रा सोंनो नागिरदों नोंथां औ नोंथाङाथ माबाफोर खालामगासिनो
औ नोंथां नों बदिनो आंबो लेबुनि आबाद मावनानै आंबो आंनि जिउ खुंबोगासिनो दे नोंथां बिदिब्ला लेबु आबाद मावनानै बोरै जिउ खुङो एबां मुलाम्बा खामायनाय बारां आरजिनो हायो बिदिब्ला नोंथांनो आङो फोरमायनोसै गिबियावनो लेबु आबाद मावनोब्ला बिनि बोथोर बोथोरा जोबोर गोनांथार नोंथां लेबु आबादखौ मावनो होननानै नोंथाङा जेरावबो जेराव गोसो बेबायदियावनो मावनो हानाय नङा बेबायदिनो लेबु आबादखौ मावनोब्ला जोंनि आसामनि बोथोरा जोबोद अरजाथाव आरो मोजां। लिबु आबाद मावनो होनानै नोंथाङा बेखौ राजस्थान दिल्ली गुजरात बेबायदि जायगायाव मावनो हानाय नोंङा बेनि थाखाय नोंनो बोथोर नांगोन बे बोथोरखौ बुंनोसै आङो सिगांग्रोनो बिदुं एबा दुंथाय बे दुंथाया जानांगोन नैजि डिग्रि सेलसियासनिफ्राय थामजिबा डिग्रि सेलसियासनि गेजेराव जानांगोन। मानो होनबा लेबुनो बिदुं नांगौ बेनि उनाव बेनि अखा हानाय जाय जाय बोसोराव अखा हानाय जाय जायगायाव नोंथाङा लेबु खा लेबुनि आबाद मावगोन बे जायगायाव खमैबाबो बोसोराव स्निजौ बाजिनिफ्राय नैरोजा बाजौसिम नि गेजेराव अखा हानाय जागोन अखा हानाय जायगा जानांगोन आरो नोंथां बोसोरसेयाव
अखा हानायजों लोगोसे मा नांगोन साननि बिदुं नांगोन नोंथां मानो होनबा साननि बिजों नङाब्ला लेबु आबादखौ मावनो हाया बेबायदिनो नोंथाङा साननि बिदुङा गुसु दुंलेब लेब एबा बिदुं गैयाब्ला बे मा लेबु आबादखौ जोङो मावनो हानाय नङा आरो थोजासे रोखोमनि जोङो लेबुनि फिथाइखौ मोननो हानाय नो आ बेनि उनाव जोंहा गायनायनि सिगांनो जोंहा वाल एबा बाउण्डारि लागायनानै लानांगोन एबा जेवरा दुमनानै लानांगोन नोंथां मानो होनबा बियो जों बे आबादखौ रैखा खालामनो थाखाय जेरै मोसौ। सो। बोरमा एबा मानसि खाव मानसि सुबुंफ्रा खावनानै लाङोना नोंथां नङाबा नोंनि आबादखौ गाज्रि खालामलाङो सोरबा मेगन गोसाफ्रा बेनि थाखायनो सिगांग्रो नोंथाङा मा खालामनानै लानांगोन बे आबादखौ दुम। खननानै लानांगोन आरो नों। बेरा होनानै लानांगोन एबा जेवरा दुमनांगोन बेनि उनाव बेनि उनाव नोंथाङा बेफोर जाबाय जोंनि बोथोरनिमोन बिदिब्ला नों बिनि उनाव नोंथांखौ फोरमायबावनोसै हा हानि गोनांथि हाखौ खमैबाबो नोंथाङा।
सासे फालांगि जानो थाखाय।
जि बिघा एबा नैजि बिगानि गेजेराव लानांगोन आरो बे हाया माबोरै माबायदि जानांगोन नोंथां बे हाया जिखुनु गायलाबायनो होनबानो जानाय नङा बेयावबो माखासे हानि गोनांथि दङ। मानो होमबा बे लेबु।
गासिबो हायाव रजला बोया नोंथांनो खिन्थाना होनसै आं जाय जायगायाव लेबु बिफांनि आबादा जायो।
बे जाबाय गिबियावनो।
बे जायगायाव जाय जायगायाव नोंथाङा आबाद मावगोन बे जायगाया भारत।
फ्राय एसिदबो जानो मोना बेसबो जानो मोना बियो एसिड आरो बेसनि गेजेरावनो थानांगोन आरोखि ना नोंनि हाया नोंथां बेनि उनाव नोंथाङा मा जान खालामनांगोन बे हाखौ।
दै थाबथा होनो मोननाय नङा बे जायगाया।
दै लोमग्रा जानो मोननाय नङा नोंथां दलहा जानो मोननाय नङा बे जायगाया एसेब्लाबो गिसि आरो रानस्राव जानांगोन आरो बेवहाय अखा हायोब्ला मा जानांगौ दैया जमा थाबथानानै थानो मोननाय नङा नोंथां।
बेनि उनाव जाय जाय जायगा।
जायगायाव नोंथाङा लेबु आबादखौ मावगोन बे जायगाया एसेब्लाबो हासार गोनां जानांगोन हाया जुदि हासार गोनां नङा अब्ला नोंथाङा मोसौ खि बयलार खि एबा जिखुनु‌ जुनारनि खि गारनानै बेखौ हासार गोनां खालामनानै लाग्रोनांगोन। बिनि उनाव जोंहा फैबाय दंफां गायनाय जेब्ला नोंथाङा। दंफां लेबु बिफांखौ गायगोन ना नोंथां बेवहाय नोंहा मा खालामनांगोन। मोजां नार्सारिनिफ्राय फुलि लाबोनांगोन नोंथाङा नआवनो खदम होनानैबो बानायनो बानायनो हायो नाथाय खदम होयोब्ला एबा फुलि होयोब्ला नोंथाङा नोंथांनि। बागाननिफ्रायनो बियो फिथाइ थायनो रोङा आरो गाज्रि जालाङो आरो नोंथां बेनि उनाव नों। नोंथाङा सिगांग्रो नार्सारिनिफ्राय मोजां फुलि लानानै फैदो बेनि उनाव जेब्ला नोंथाङा गायगोन अब्ला नोंथाङा खदालजों एबा। गोदोनि आदबजों गायोब्ला गोबां टाइम लायो गोबां सम लायो आरो जोंनि समा ओरै। बेखार जानानै थाङो बेनि थाखायनो नोंथाङा दानि बिगियाननि गोदान आदबजों बानायजानाय मेसिन रिलिं मेसिन जायखौ हा खुरग्रा मेसिन होननाय बे। निजेल बेखौ लाबोनानै हा सुफैनांगोन नोंथां बे हाखौ बाराद्राय गो मा होनो। गोथौ खुरनो हा मोननाय नोङा खमसे खम जौसे मिटारसो जौसे सेन्टिमिटारसो गोथौ खुरनांगोन बेनि उनाव नोंथाङा डिसटेन्स एबा बिनि जान्थाय बेसे गोजान गोजान गायनांगौ होनबा फांसे बिफांखौ नोंथाङा ब्रैनिफ्राय दनि गेजेराव गायनांगोन नोंथां बेनि उनाव जेब्ला नोंथाङा गायो अब्ला नोंथाङा हाखौ मोजाङै फबना हानांगोन नङाब्ला दै हाबलां मा फिथाइया बिफाङा गाज्रि जायो बेनि उनाव नोंथाङा मा होनो लेबु बिफांखौ गायखांनायनि उनाव नोंथाङा बेखौ जोबोर आबोर खालामनांगोन गेजेर गेजेर खराननि समाव दै सारनानै होबाय थानांगोन नांगौ रोखोमनि हासार सारना होनांगोन बेखौ बाजारावबो मोनो नोंथाङा गोबोरखिखौबो सारनो हायो बेनि उनाव बे बे लेबु
औ नंगौ नामा नोंथां।
बेनि उनाव नोंथाङा जेला फिथायाइखायो अब्ला जेला बे बिफाङा गोगोम मोननो थाखाय ब्रै